नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथां खोनादों जोबोद मोजां खोनादों
औ औ
गोजोन सानजौफु नोंथां
नंगौ गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो
बे समाव नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
नंगौ नोंथां ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै आं सानदों
सावरायनो हागोन नोंथां
औ दा बिदिबा नोंथां ओ जोङो आयदाखौ लानोसै बिदिबा जोङो ओ जोंनि न'आव जों फिनाय जुनार जिब जुनारफोर बा दाउफोर बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो बेफोरखौ जों माब्रै हाय फिनाय जायो आरो आरोना न'आवहा आरो जों बेखौ उनावहाय मा खालामो बा जों फाननानै मा खालामो दा बेफोरबायदि आरोना आरो जों न'खरखौ माबोरै सालायो बेफोरखौ फाननानै बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा बुंना होदो बा फोरमायना होदो नोंथां औ दे बिदिबा नोंथाङा बुंनो हासिगौ औ
न'आव फिसिनाय जुनार होनोब्ला जोङो जों गिबियावनो दाउखौ रायखांनो हायो जाय दाउआ जोङो गुबुननि ओमफ्राय जोबोद खम बेसेनावनो दाथ' दैज्लां दिन बे दैज्लां दिनाव जोङो दुइस' थिनस'नि बायनानैनो जोङो दुइस' थिनस'निनो जोङो जेनेबा केजि मोनसेयाव जोङो मासेयाव दुइस' थिनस'नि बायनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो
नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो बे बे दाउआनो जेनेबा जोङो मासेयाव तिनस'सो'नि बायोबाबो जों मानै सयस'नि मानै बायनानैहाय जोङो बे मानैखौनो गोबां उनावहाय दावउदै दैहोनानै जोङो गोबां दाउदै दैेहानै गफाय होनानै जोङो फिसा खांहोनानै बे फिसाखौ फेदेरनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो आथिखालावथ' गोबां दाउनि फार्म खालामनानै गोबां रां खामायनानै न'खरखौ जौगाहोबोनायखौ बो आं नुनो मोनदों
नंगौ
आरो जोङो अमा न'खराव फिनाय जुनाद होनोबा जोङो अमाखौबो रायखांनो हायो। जाय अमाखौबो जोङो न'खरावहाय ओंखाम खालाय ओंखाम एबा न'खरावहाय जोङो माइरं जानो थाखाय सौहैयोब्ला जोङो गुन्दै मोनो। बे गुन्दैफोरखौ जाहोनानै बा ओंखाम खालायजों लगायनानै जोङो अमानो जाहोनानै अमाखौ फेदेरनानै गिदिर खालामनानै जोङो अमा फाननानैबो गोबां रां खामायनानै जोङो न'खराव आंखाल जानाय बा न'खराव गोनां जानाय। माखासे मुवा बेसादफोरखौबो बायनो हायो।
नंगौ।
आरो जोङो मोसौ मोसौफोर न'खराव फिसिनाय जुनार होनोबा जोङो मोसौफोरखौबो रायखांनो हायो। जाय मोसौआबो जोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा होबोदों। जाय मोसौनि फ्रायबो जोङो गाइखेर मोनो बे गाइखेरखौबो जोङो न'खराव जेनेबा न' खराव बाहायनानै जोङो गोबां मालाबा समाव गाइखेरा गोबां बुरजा ओंखारोबा जोङो न' खरावबो साहा लोंनो हायो। आरो
द'खान एबा गलाफ्रावबो जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। आरो मोसौनि बेसेना थ' गोबां नालाय जोङो मोसौखौ फिसिनानै फिसा-फिसा मोसौ फिसाफोरखौबो जोङो फानोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो। ओरैनो नोंथांनिथिंजाय न'खराव फिसिनाय जुनार होनोबा नोंथाङा मा माखौ आरो बिनिफ्राय जोङो मा-मा मुलाम्फा मोनो नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंहा न'खराव बा न'फोराव फिनाय जाय जिब जुनारफोर दङ बेनि गेजेराव जों बयनिख्रुइबो ओ मुंदांखा सिन होनोब्ला नोंथां जों अमाखौ होनजायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोथां।
औ दा अमाखौ जों माबोरै फियो होनबा। जों बेखौ न' बिदिनो हाथाइ बाजारफोरनिफ्राय जों अमा फिसाफोरखौ जों बायना लाबोयो। नङाबा गुबुन न'खरनि गुबुन न'खरनिफ्राय जोङो बिदिनो बायना
बायना लाबोयो बा आदिबो फिसिनायखौ' जों नुयो आरोना नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेखौ जोङो न'आव लाबोनानै जों फियो बिथांमोननो जोङो गुन्दै जाहोयो बा जोङो ओंखाम खालायफोरखौबो जाहोनाय जायो आरोना ओंखाम जाहोयो। आरो बिनि अनगायैबो
जों बे जोंनि जौ लोंनाय संख्रै आग्लायनाय
औ बे संख्रैखौ जों
मुलि जानाय जायो आरोखि खोनादों नोंथां? खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। ओ बेबायदिनो ओ जोङो माने बे अमाखौ जोङो बायदिसिना जोंनि ओ जोंनि फोरबोफोर बा जोंनि गोथार जुलि जानाय हाबा नङाबा जोंनि बे ओ जिखुनु रंजानाय बाजानायावहा बा ओरैनो न'खरावहा मालाबा माने जानो थाखायबो
बेफोरखौ जों अमाखौबो जायो आरो बेदरखौ।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ त' बिदिनो नोंथां। औ।
औ खोनादों नोंथां।
औ दे नोंथाङा दा मोनथिगौ जानो हागौ जे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा बांसिनै अमाखौ फियो बा दाउ आथ' थाखायो जोंनावहा न'नि दाउ। फिनाय दाउ दाउज्ला दाउ दाउजो बेफोरखौ जों फिसिनाय जायो। आरो जेरै दाउज्ला दाउ दाउ जो बा बेफोर दाउफ्रा दाउनि बिदैबो दैयो बेफोरखौबो जों जायो आरो। ओ जों बे दाउ फिसानिफ्रायनो दाउ दैनिफ्रायनो दाउ फिसाबो मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हांसोबो फिनायखौ जों नुनो मोनो न'आवहा आरो हांसोआबो गोबां रोखोमनि दं आरो ना जोलैया जेरै हांसो फाथि औ हांसो बे केमबेल होनना बुङो बे गोदान जाद आरो बियो। जोलैया गोदान। औ गोनोखोआरि ओ खान्थिजों फिनाय बेबायदि आरो ना बे जोलैया। केमबेल हांसो हां हांसो फाथि हांसो राजा बेफोरखौ फिनाय जायखौ जों नुनो मोनो आरो ना गामिफ्रावहा न'खर न'खर आरो बेजों लोगो से जोंनि ओनसोलावबो जों नुनो मोनो माने ओ जोंनि मैसो मैसो फिसिनायखौबो जों नुनो मोनो आरोना मानोना औ जोंनि ओनसोल लावहा माने गोबां ओ साख्रि बायदि जायगाफोर दं माने फामु जाहैनाय होनना बुङो बर'फ्रा बे जायगा। बे फामु जाहैनाय जायगा बा सााख्रि जायगाफ्रावहा बेहाय आबाद मावनो थांबा मैसोनिबो मैसोखौ लानो थांफायो आरो मैसोखौ। बेहाय गोबां बुरजाहै फिनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो ना आरो मैसोनिफ्राय जोङो गायखेर खेर मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि आरो बेजों लोगोसे जों मोसौबो जायो मोसौ गाय आरो मोसौ हालुवा होनना बुङो बलद मोसौफोर। औ बेफोरखौ फिनाय जायो आरो जोङो न'आवहा आरो मोसौ गाय खौ फिसिनानै जों गाइखेरफोर मोननो हायो बेबायदि
बेबायदि आरोना नोंथां नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बेजोंनो लोगोसे जोङो न'खराव जोङो सैमाफोर फिनायखौ नुयो। आरो सैमाजों लोगोसे मावजि फियो जोङो। आरो बेबायदिनो ओ दाउ होनोबा आरो जोङो बिदिनो दाउस्रि दाउ आरो बाथ' दाउ बेफोरखौबो जों फिनायखौ नुयो आरोना नोंथां। आरो मालाबाथ' जों गिदिर जायो सुबुंफोरा न'खरफ्रा एसे माने रांखान्थि बिथिङाव दावगानाय सुबुंफ्राथ' बे ओ ग्लासावहा बे आयना बुङोना ग्लासावहा दै सोनानै बेहाय ना ना फिनायखौबो जों नुयो आरोना नोंथां। बायदिसिना गाब गोनां सागरनि बा लैथोनि नाफोर बेबायदि ना फिसा फिसा फिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ। बिदिबा नोंथाङा आरो एसेबाव बुंबावदो माने जों ओ बे अ अमा-दाउफोर फिनानै जों माबायदि जिउ खुंलांनो हायो, जों माबायदि रांखान्थि बिथिङाव दावगालांनो हागोन। औ दे।
अमा-दाउ फाननानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजा गोबां दावगानाय खौ आं नुनो मोन मोनदों। दानि दिनावथ' जोङो मासे मानैल' फिसा फार्मबो खालाम खालामनाय आं नुनो मोनदों। जोंनि खाथि खालायावथ' नै दायो दाउ ब्रयलारनि फार्मबो खालामदों। दाउ ब्रयलारनि फार्म खालामनानैबो गोबां न'खरनि गोनां मुवाफोर रांखावरि बिथियाव जौगानायखौबो आं नुनो मोनदों। आरो बोरमा फोरबो बोरमा फोरखौबो दानिया फार्म एबा बुरजा फालो फिसिनानै बे बोरमा फालोखौ माखासे फिसाखौ एसे फेदेरनानै मास-मोनब्रै मोनबासो खालामनानै फानहरनायबो नुनो मोनदों। आरो दाउफोरखौबोथ' आजिखालावहाय न'आव जानोथ' मासे-मानैया थाखायो आरो फार्म खालामनानै बे फारामनि दाउफोरनिफ्राय दाउदै-दाउदै फाननायखौबो दाउदै फाननानैबो गोबां मानसिफोरा न'खरनि गोनां मुवा बायनायजों लोगोसे रांखावरि बि खाथियाव गोबां जौगानायखौबो आं नुनो मोनदों। आरो मोसौ-मोसौफोरखौबो दानिया गोदोनि बायदि जोङो गोदो जोङो लकेल मोसौ फिसियोमोन। नाथाय दायो जोङो जारसि मोसौसो फिसिनाय नुनो मोनदों जाय जारसि मोसौआ गाइखेरा ख खनसेयावनो माखासेया पास केजि बा सय केजि आरो बेलेग जारसि गिदिर जाराथ' फिफ्टिन, फन्द्र केजि गाहाम गाइखेर होनाय फन्द्र' केजि गाहाम गाइखेर होनाय जाय, गाइखेरखौ फाननानै जोङो गोबां रां बर' समाजाव गोबां रांखावरि बिथिाव जौगानायखौ आं नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ।
फारौ फारौफोरखौबो जोंनि बर' समाजा न'खराव फिसियो आरो जानो थाखायबो आरो फाननो थाखायबो
नौ नंगौ नोंथां आरो बे
समाबो जाबाय
औ नोंथां
नोंथांनिफ्राय न'खराव फिसिनाय जुनारफोरनि सोमोन्दै माखासे मिथियै बाथ्राफोर- खौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां
नंगौ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै आरो दे बिदिबा नोंथां गोजोननाय थाबाय
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला ओं गोजोन्थों